खोनादोंना नोंथां औ जों दा दावबायनायनि सोमोन्दै लायरायनो हागोन ना
हागोन नोंथां हागोन।
औ दावबायनायनि गेजेरजों माबाफोरजों गियान आरजिनानै लानो हायो नामा बा नोंथाङा बहा बहा दावबायखो बेफोरबायदि
औ औ
दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ जों दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थांनाय बेखौनो जों दावबायनाय होनो नङा होमबा गोरलै रावआव
औ औ
दा दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां बाथ्राफोरखौ सोलोंनो मोनो नुयै माखासे मुवा बेसाद माखासे नुथायफोरखौबो जों नुनो मोनो नङा होमबा
औ
जेनेबा नोंथाङा अबावबा अबा जायगायाव दावग हैैखांफेरबाय नामा
आं ओरैनो औ नोंथां दावबायबाय बुंनो थाङोबा आङो खननैसो जाबाय दावबायनाया आं गुवाहाटिीनि जेनायखि कामाख्या टेम्पोल बेयाव दावबाय खांबाय जेनायखि जों फरायनानै मोनि गियान बेखौ जों दावबायनायनि गेजेरजों मोननो हायो मेगनजों नुनानै जों सोलोंनो हायो गुबुन गुबुनफोरा जेरै दावबाय बेखौ नायनानैबो जों ओ सोलोंनो हायो आं बेयाव थांनानै गोबां सोलोंनो हादों कामाख्या टेम्पोलाव थांनानै जेरै बादि बेवहाय गोबां मानसि फैयो जेरावनाखि बिसोरो मोनसे ओरैबायदि फोथायो जे ओ बिसोरो गावसिनि फोथायनायजों जिउआव जाफु संसार जानो हागोन बेफोरबायदि आरो
उं
दा आंबो बेवहायथांनानै ओ गावनि जेनायखि ओ फोथायथि बेखौ लानानै आंबो बे कामाख्या टेम्पोलाव दावबायहैदों आरो बेवहाय गोबां मोजां मोजां मानसि सिफोर लोगो मोनदों जेरावनायखि बेसिनि गोसोआ गोथार आरो बेसोर गावसिनि जेनायखि साननाय बेखौ लानानै बिसोरो जेनायखि मा कामाख्या बेनाव बोर बिनो बा आरज गाबनो थाङो आरो
उं
ओमफ्राय नोंथांनि बेलायाव नोंथाङा बबावबा दावबायहैनो थांफेरबाय नामा?
औ आंबो खेननै खेथामसोआनो जाबाय दावबाय हैैनाया आंबो नों जे जाहांदों खामायखा बेफोराव थांबाय बेनिफ्राय भुटानाव
अ औ मोजां मोजां
गोबां मिथियै बाथ्राफोरखौ जों आङो माने मोनथिबोदों आरो ना आं भुटान होननानै बुङोब्लाथ' बे जायगाया हाजो खाथि
औ
समायना आरोना ओमफ्राइ बेयाव मोनसे मोनसे बुस्थु नुबोदों आरो ना माने भुटाननि आइजोफोरानो माने आइजोफोरानो जे एफा गिदिर गिदिर गारि सालायो आं बेयावसो गिबि खेब नुजेनदों आरो
औ औ
माने बिसिनि आइजोफोरा मा ट्राक बा गिदिर गिदिर बे माल गारिफोरखौनो आइजोफोरा सालायो आरोना
औ औ
दा ओरैनो गुबुन हादोराव दावबायनाय इजिसिन माबाया हादोरा भुटानानो। आं खोनानो मोननायाव।
औ औ
गावनि मा आधार कार्ड बा भटार कार्ड थाबानो माने नों बे गेटआवहाय दे फैनानै हाबनो मोनो आरो ना दासो माबायदि जाखो आं बेखौ बारा मोनथिला आरोना आं थांनाया बिदिनो बोसोरब्रै बोसोरबासो जाबाय।
जेनेबा नोंथाङा ओरैनो एसे गोजानफ्राव दावबायहैनो गोसो दंना गैया?
आंथ' ओरैनो बेफोरबादि गुबुन हादराव दावबायफेराखै गोसो दं आरो इयुनाव उ आं ओरैनो बे जोंनिनो जेनाखि आसामनि बयनिख्रुइ देरसिन मन्दिर होनो जायखौ कामाख्या बेयाव थांदों आरो। ट्रेनजों थांदों बे ट्रेनजों दावबायनायाव ओरैबायदि सोलोंनो मोनो जेनाखि बेवहाय मोजां गाज्रि गोबां मानसि लोगो मोनो आरो
नंगौ नंगौ
फैगोन दसेनो सोरबाया गावनि सिटनि थाखाय गुबुनजों नांज्लाय खमज्लाय सोरबाया ओ दसेनो मा होनो ओंखार ओंखारनानै माबा मोनसे बुस्थु जानाय बेफोरबायदि नुयो आरो दा ट्रेनजों दावबायनायनि गेजेरजोंबो बेफोरखौ नों नुनानै सोलोंनो हायो जे गुबुना माबादि बेफोरबादि आरो दा आं नोंथांनाव मोनसे ओ सोंथि सोंनि नोंथांनि खाथि खाला माबाफोर दावबायनो थाखाय जायगाफोर दं नामा?
जोंनि जायगायाव दङ औ रायमना जे नेसनेल पार्क होनो। बे बेयो मोनसे दावबायथाव मोनसे जायगा।
औ औ
बेनिफ्राय क'क्राझाराव गोबां दावबायथाव जायगाफोर दं आरो ना।
औ औ
बो दावबायहैनो हा मोनाखै
औ दा आं नोंथांख खोनानो मोनदों बे रायमना जेनाखि नेसनेल पार्क बेनि खाथियाव ओ दानि नैबे गोलोम बोथोराव दुगैनो थाखाय ओ मोनसे पार्क खालामदों होननाय खोनानो मोनदों बा भिडिअफ्रावबो नुनो मोनदों सुइमिं पार्क ना मा होनो नोंथां बे खौ आं खोनानो मोनदों आरो।
औ आंबो खोनादों वाटार पार्क होनोमोन नामा? पार्क नाम दंमोन नामाथाय नामखौ आंबो बावबाय आरो।
अ
सुबिदा मो सुबिदा मोनोबाला बेरायहैनो गोसो दं दा?
औ औ ओ आंथ' ओरैनो बेफोरबायदि ओ दानि समाव आरो गर गरम बोथोराव जेनेबा नोंथाङा बुंदों क'क्राझार ना बेयाव सरलपाराया मोनसे मुंदांखा ना नोंथा थां गोलोम बोथोराव थांबाय थानो थाखाय
औ औ।
औ दा थिग बेबादिनो आं जेब्लानाखि बे रायमना नेसनेल पार्कनि जे वाटार पार्क बेवबो जोबोद एक्साइटेड जादों आरो जे दाबादि समाव दुगैयो मोनोबा बिब्दि होननानै थांनो गोसो जालायदों आरो नोंथ आं बेफोरबायदि ओ ने रायमना नेसनेल पार्कआवबो जे बिदि ओ वाटार पार्क दं बे खोनानानै।
आंबो दावबायनो जोबोद गोसो आरो दावबायनोबो लुबैयो आरोना।
उम उम।
नाथायबा जोंहा मा जायो एखमबा बाजेटनिबो खोथा थायो आरो ना।
औ नंगौ नंगौ।
बाजेटनि थाखायबो जोंङो एखमबा लुबैनाय मानिखौ मोननो हाया बा लुबैनाय खिनिखौ जों दावबायनो हाया जायो।
औ।
आंथ' दार्जिलिं, मेघालय बा कास्मिर बेफोराव दावबायनो गोसो आरोना।
औ औ।
नाथाय बे बाजेटनि थाखायनो एखमबा मा जायो थांनो हाया जायोना।
औ औ नंग
अजिर मोनलाय मिलायोब्ला सम मिलाया जायो आरो एखमबा सम मिलायबा बाजेट मिलाया जायो बेबायदि जायो आरो।
औ औ। दा बिदिनो आरो नोंथां बिदिनो जोंनि गेजेराव रांखान्थियारि ओ जेंनाफ्रा नुजायो जायनि थाखाय जों गोसोबादियै ओ गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायलांनो हाया आरो।
दावबाय नाया दावबायनाया मोनसे ओरैबायदि मोजां सोलोंथाइ जे जायखौ जोङो जेनेबा जों बिजाबफ्राव फरायनानैथ' जोङो खालि फरायनानैल' जों मोनथिनो मोनो नङा होमबा?
औ औ।
बायोब्ला मा जायो जोङो मेग मेगनजों नुनायजों लोगोसे मा सोलोंनो मोनो आरो ना मेगनजों नुनानै।
औ।
जेनेबा बिजाबाव फरायनानै मोननाय गियाना आलदा नों गावनो निजे नुनानै मोननाय गियाना आलादा जायोना।
औ औ।
दावबायनायनि गेजेरजों नों निजे गावनो मोजां मोनसे गियान आरजिनानै लानो हायो आरोना।
औ।
जेनेबा जों गोजाम बायखोन्दा नेरसोनफोर बेफोर-बेफोराव जों थांनो मोनोब्ला गोबां सोलोंनो हायो।
औ
शिबसागराव गोबां माखासे जोंनि गोदोनि दावबायनो थाखाय जायगा दङ।
नंगौ
जेरै शिब दल, बिष्णु दल, होननाय नङा होमबा घर डिमाफुरनि बायखोन्दा नेरसोन
औ-औ
फोराव दावबायहैनो मोनब्ला माने गोसोआ गोजोननाय मोनो आरो गोदोनि खोथाफोरखौ माखासे गोदोनि खोथाफोरखौ जों मिथिनो मोनो आरोना
नंगौ-नंगौ दा बिदिनो आरो नोंथां जेनेबा बबेबा मोनसे मन्दिराव थाङोबा बेवहाय जेनाखि ओ मन्दिरनि फारसे फोथायनाय बेफोरखौ जों ओ गोबां सुबुंफोरनि फैनायनि गेजेरजों ओ मिथिनो हायो आरो बेबादिनो जों बबेबा मोनसे ओ पार्क बा हाग्रा बारिफ्राव दावबायनो थाङोबाबो जों जिब-जुनार बेफोरनि गेजेरजों बेफोरखौ नुनानै मिथिनो हायो जिब जुनारफ्रा माबादि आरो बेफोरखौ नुफेराबो मानसि थायो। नालाय नोंथां जों नायनो एक्साइटेड जायो। आरो बेफोरो बिसोरनि दाथायफोरा माबादि बिसोरनि थाबायनायफोरा माबादि जों बेफोरखौ दावबायनायनि गेजेरजों खाथियाव रोखायै नुनो मोनो आरो दा नोंथाङा दहाय बुंनाय बादि जेनेबा ओ माइबांफोर बा दस्रा बेफोरबायाददि बर'फोरनि जे बायखोन्दा नेरसोन बेफोराव दावबायबाबो जों गोदोनि जेनाखि बर'फोरनि ओ थासारि बेखौ सोलोंनो हायो आरो
ह
औ
दावबाय-दावबायनाया मोनसे ओरैबायाददि बुस्थु जेखौ जों जोंनि इक'नमिक्सखौ जोङो मा खालामनो हायो। जौगाहोनो हायो आरोना जोंनि हादोरनि बा रायजोनि बा जायगानि रांखान्थिखौ जों जौगाहोनो हायो आरोना
औ-औ
जायखौ जों टुरिजोम होनो नङा होमबा
औ
हानायखिनि जोङो जेसेबां दावबाय थिलि दं बेफोरखौ जोङो सा सुद्रायै लाखिनांगौ जाहाथे गुबुन हादोरनिफ्राय बा गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय मानसिफोरा जाहाथे फैनानै बेवहाय गोसो गाज्रि मोनलाङा नङा होमबा
औ-औ दा होमबा नोंथां नै जोंना फैयै-फैयै समा जि मिनिट आनो जानोसै
औ-औ
औ होमबा नोंथां गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों जेनाखि जोंनि दावबायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनानै
औ आंबो गोजोननाय मोन्दों नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै रायलायनानै नोंथाङा माखासेनि एक्सपिरियेन्सफोरखौ सेयार खालामबाय माखासे मिथियै खोथाफोरखौ आं मिथिनो मोनबाय। मोजां मोनदों। दे बिदिब्ला नोंथां ना
औ-औ दे-दे।
दे। उ